हेल' हेल' ओ। खायोनादोंना नोंथां?
हेल'
हेल' खोनादोंना नोंथां खोनादों?
औ
अ नोंथाङा दायो माबा खालामदों नामा?
ओ आंथ' दा जेबो खालानाय जायाखै फ्रियावनो दङ।
अ होनबा नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां?
ओ होमबा जोङो मोनसे थपिकनि सायाव जोङो सावराय दिनि ना मा होनो? नोंथां
होनबा जोङो सावराय लांदिनि ओ बे टपिक आनो जायैबाय मा गारि मथर आरोना। गारि मथरा जोंनि था खाय माबायदि हेफाजाब होयो। गोदोनि आरो दानि जुगाव माबायदि फाराग थि दङ बेनि बागै एसे सावराय थिनि ना मा होनो नोंथां?
अ अ
ओ गारि मथराथ' जोंनि थाखाय इदिनो हान्था मेला खालामनाय बेफोराव गोबां हेफाजाब होयो आरोना। आरो बेजोंनो मा ओ गारि मथरा मा जोंनि नांगौथि फोरखौ मा गोजानाव लायनो हायाबाबो बियो मा जोंखौ हेफाजाब होयो आरोना। ओ नोंथाङा गोदोनि समावहाय ओ गारि मथर नि बागै एसे सावराय खोन्थानो हागोन नामा जा दङ बिजोंनो सोलिबोनाय
हेलौ हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ टाइम जाबाय
नोंथाङा गोदोनि ओनसोलावहाय गारि मथरजों माबायदि सोलिबोनाय बेनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा
अ उम गोदोहाय थ बिदि गारि मथरनि बाहायनाय गैयामोन।
औ औ।
गोदोहाय बांसिन गोदोनि सुबुंफोरा गावसिनि खामानि दाम मामानि अबेबा दाबसे जायगायाव थांबाबो गोस
ओ गोजान गोजानबाबो बिथांमोनहा थाबायनानै हान्थियोमोन आरो गोदोनि दिनाव गारि मथरनि बाहायनाय गैयामोन। ओ माने गोदोनि दिनाव जेरै जोंथ दानि दिनाव जेरै मुवा बेसाद रोगानोबा जों अट मोनो ट्रेक्टर मोनो नाथाय गोदोनि दिनावथ' बेफोरबादि गैयामोन। दिनैनि दिनाव माने मस जेरै मैसो सेगारि बेखौ बाहायोमोन आरोना बेजों हान्थियोमोनबो बेजों मुवा बेसादखौ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे
औ औ।
गोदोनि दिनाव गारि मथरनि बाहायनाया गैयाखैमोन। बे खौनो होनजायो। माने गैयामोन आरो ना ओमफ्रायाय खिन्थु दसै लासैसो गारि मथरा बांबोनो हमदों।
आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय मुलाम्फानि बागैसो खोन्थानो हागोन नामा।
गारि मथरनि गेजेरजों।
औ
औ गारि मथरनि गेजेरजोंथ मुलाम्फाजों मुलाम्फा लानो हायो जेरै दा आथिखालाव गोबां सुबुंङा गारि सालायनानै गावनि न'खर सालायो जिउ खुंङो
औ औ।
हमनानै ला सासे साादारन सुबुङा
औ
हमना लादो गावनि न'आव थानाय ओ गावनि जा दङ' बेजों मोनसे जेरै हमना ला गारिखौनो बायबाय थथ' बेजोंबो बिथाङा सानफ्रोमबो माने ओ आथिखालावथ' रावबो जों थाबायनानै माने खस्थ'खौथ' खालामला। ओ बेनिफाय बै गुबु मोनसे जायगासिम थांनोबाबो जों गारि मथ'रनि सायाव गाखोनानै थाङो स' बेखायनो ओ सासे सुबुङा माने माने गारि सालायनानै जेनेबा टट'फोर सालायनानै भारा बोनानै माने सामफ्रामबोनि जिउ खुंनो हायो आरो ना माने
औ औ
माने आरो जोंनो गारि समखौ होसोनो हायो समबादि जों खामानिफोर ओ मावनो हायो जों माने नांगौ बायदि समाव जों मोनहैयो माने जों थाइमखौ होसोनो हायो आ आरो गारि मथरनि गेजेरजों औ औ
ओ नोंथाङाथ' होनखाबाय ओ गारि औ
थाङाबो नोंथांनि मोन्दांथिखौ फोरमायनानै होदो
जागोन नोंथां ओ नोंथाङाथ' होनखाबाय गारि मथरनि गेजेरजों गोबां हेफाजाब एबा रां रुफा खामायनो हायो बे थारैनो नंगौ नोंथां ओ माने मा हयथ' दानि टाइमावथ' मा गोदान गोदान टेक्न'लजि फैबाय गोदोनि टाइमावथ' नोंथाङा होन्दों गारि मथर गैयामोन नाथाय मोसौ गारिजों हैयोमोन थेवबो बेयो मोनसे गारियानो जाहैबाय नङा होनबा नोंथां ओ साखा गोनां गारियानो होनजाबाय ओ बेजोंहाय मा बिदिनो माल माथा बिदिनो न'आवहाय मा आबाद मावनायनिफ्राय मा मोननाय फसलफोरखौ मा गारियाव दैखोनानै जोङो मा गुबुन दाबसे जायगायाव फाथायहरनो एबा खाथिनि बाजाराव जोङो मा ओ लाबोनानै फानफैनो हायोमोन नङा होमबा नोंथां आरो बिदिनो मा ओ जायफ्रा मोसौ गारि एबा बायदिसिना इदिनो बानायनो रोंगौ बिसोरो बानायनानैहाय मा ओ फाननानै बिसोरो रां आरजिनो हायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
ओ बेखौथ' सिगां दंफां आरो औवानि गेजेरजों बानायनाय जायोमोन नङा होनबा नोंथां? ओ दंफाङाखोनो मा सााखा खालामो आरोना। बेखौ हाय। हाखावनानैहाय गथा खालामनानै आरो बेयावहाय मा लहा दङबा लहाखौबो सोदेरना होनाय जायोमोन आरोना। नङा होनबा नोंथां। बिदिनो लोगोसे मा ओ गोबां बिथिंनि नांगौ रोखोमनि ओ बेखौहाय ओ बानायनाय जायोमोन आरोना।
औ
बेजों लोगोसे दानि टाइमावथ' गोदान टेक्न'लजि फैबाय ओ मोजां मोजां मानसि बिदिनो। फरायनानै ओ साख्रि बाख्रिजों गेजेरजों माने मा साइन्टिस् जानानैहाय ओ गोदान गोदान आगजुफोर दिहुनसै सोर हायो होनबा नोंथाङा। ट' ट' होन्नानै बेटारि गारि नङा होमबा नोंथां ओ बेथ' बेटारि गारि बिदिनो बानायनाय जायोमोन ओ बिनि गेजेरजों मा थावननि खरसाबो बारा थाङा। माने थाङायानो होनजाखायो आरो। बेजों लोगोसे मा ओ कारेन्ट इलेक्ट्रिकनि गेजेरजों मा बेखौ चार्ज होनानैहाय ओ बेखौ सालायनाय जायोमोन आरोना।
औ औ
आरो बिनि गेजेरजों बियो मा खाथि खाथियावनो बेखौहाय मा ओ लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय ओ मानसि बोयोमोन माल माथा बोयोमोन आरो ना खाथि खालायावहाय। बेफोरनि गेजेरजों गोबां रां खामायनो हायोमोन। बेयावहाय बेफोरबायदि खाथि गारि गाखोबा मुलाम्फा होयो आरोना।
औ
बेजों लोगोसे मा ओ सिगाङावल' थांनानै बिनि उनावहाय थांबाय थाया खरसाया मोनबाय थायो बेफोरबायदि। गेरनांगौ नङा होनबा नोंथां। थाव सोनांयिवहाय आरो बिजों लोगोसे। मा दानि टाइमावहाय ओ गारि म'थर फैनायजों लोगोसे मा ओ। ट्राक बायदिसिना सान्टिसा बानायनो हमबाय थावनि खारनाय बेफोरबायदि आरो ना गोबां गोबां माने मा माल माथा थिखोनो हाग्रा अजन बुस्थु दैखोनो हाग्रा बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
आरो बेजों लोगोसे ओ। बिदिनो ओ गारि फिसा फिसाफोरखौ सोननानै लाबोनो थाखाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव फाथायहरनो बेफोरबायदि गोबां हेफाजाब होसै आरोना दानि गारि गिदिर गिदिर बानायनायफ्रा। आरो बेफोरजों लोगोसे मा ओ पेसेन्जारफोरनि थाखाय ओ साखा खब्रै गारि बिदिनो सालायनो हासै आरोना। आरो बेजों लोगोसे मा गिदिर गारि बिदिनो बासफोर बायदि बायदि रोखोमनि आरोना ट्रेनफोर बेफोरबायदि आरो ओ बेवहाय गोबां मानसि गाखोनो हायो फिन लोगोसे मा बे गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थांनो हायो आरो ना गुबुन गुबुन दाब जायगायाव बेरायनो थाखाय थांनो हायो गुबुन गुबुन जायगायावहाय मा थांनानै खामानि मावहैनो हायो बेफोरनि गेजेरजों नङा होमबा नोंथां गारि गैयाब्लाथ' थांनो हाया बेफोर दि जायो मा गोदोनि ताइमावहाय नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि गेजेरजों नोंथाङा माबाफोर बुंदेरबावनो गोसोबा बुंदेरनो हागोन नोंथाङा
औ ओं नोंथां आबोथ बुंखाबाय जेरै जों गारि मथर ट्राक बेफोर गिदिर गिदिर ट्राकफोरनि गेजेरजों जों जेरै हादरनि खोथाखौ बुंसै उन गोजान राय जों जोंनि रायजोसिम ओ माने जों मुवा बेसादफोर लाबोनो हायो बेजों जोंनि ओ बिजनेसाव गोबां माने डेभ्लप जायो आरोना
औ औ नंगौ नोंथां
जोंनि मुवा जोंनि मुवा बेसाद जोंनिफ्राय लांनाय मुवा बेसादखौ लांनानै गुबुन गोजानाव ओ गुबुन कम्पानिफ्राव लांनाय प्रडाक्सफोर बानायो ओ बेबायदिनो जों आं फर एक्जामपोल आं बुंनो हायो जे जोंनिखाथ' गोबां लेबुनि बागान खालाम ना सबैफोर लेबु आरो गय फोर ओ गामि ओ माने ओ माने ट्राक दै ट्राक माने बायनानै लांफैयो आरोना बेफोरखौ कम्पानिफ्राव लानानै थाङो गोजान गोजान जायगायाव लानानै थाङो स' बैफोरनिफ्राय जों ओ आबादारिफ्राबो मुलाम्फा मोनो कम्पानिफ्राबोथ' ओ मुलामफा जा खायोआनो
औ औ
बेबायदिनो गोजान जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम गोजानसिम बेबायदिनो मुवा बेसादफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो आरो ना।
औ नोंगौ नोंथां नांगौ।
औ।
आरो बेफोरनि गेजेरजों आरोबाव एसे एसे बुंथिबावनो हाबावगौ नामा नोंथाङा।
बुंदो बुं औ माने जेरै जों बासफोरजों हान्थामेला खालामनो हायो।
औ औ।
खेनसेैनो माने गोबां बुरजा बुरजा मानसिफ्रा जों गाखोनो हायो आरोना।
औ औ।
औ आरो बाइक स्कुटिनि खोथा बुङोब्लाथ' जों माने सेल्फ हारसिंनि बियो माने जों गोसोबानो गुबुन जि जायगायाव थांब्रावनो हायो होब्रबनो हायो सामफ्रोमबोनि ओ नांनाय मुवाफोरखौ जोङो बा दाबसे जायगायाव लांनोबा जों गुसुं समनि गेजेरावनो लायनानै बोनो हायो।
औ औ। बेफोरबायदि गोबां हेफाजाब होयो नङा होमबा नों
औ औ।
नोंहाथ दंओंखाबाय गारि स्कुटि बायदि एबा बाइकफोर होनबायना नोंथां। बिदिनो मोनसे न'खरावहाय मा गिदिर गिदिर गारि बायनो हायाबा बेफोर फिसा गारिजोंनो मा हान्था मेलाखौ खालामो नङा होमबा नोंथां। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय ओ बिदिनो गोबां हेफाजाब होयो नङा होनबा नोथां। थांलाय फैलाय बेफोरनि गेजेरजों हेफाजाब मोननो हायो आरोना। नङा होमबा नोंथां आरो आरो बिदिनो हयथ गुबुन दाबसे जायगायावहाय मा गावनि न'आवनो थाखानाय निजा गारिजोंहाय मा बियो गुबुन दाबसे जायगायावहाय थांनो हायो नङा मा नोंथां।
औ औ।
नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा सोंबोनो मोनबाय आरो ना बे बेफोरनि गेजेरजों नोंथांनिफ्राय आं जायखौ मिथिया बेफोरबायदि मोजां मोजां जायखौ मिथियाखै नोंथांनि गेजेरजों मिथिनो हाबाय होमबा नोंथां समोमाबो जाबाय दोनथलायनाय जायो ना होननानै
औ दे होमबा नोंथां औ